अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दायो जोङो। फुख्रियाव जोंथ ना फिसियो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे फिसिनायनि सोमोन्दैनो दायो जों सावरायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथाङा सायाव। मा बुङो।
औ आंबो बेखौनो रायज्लायगोन दे नोंथां
औ नोंथांनि न'खराव फुख्रि दङना गैया
दङ नोंथां।
औ बे नोंथांनि नखराव फुख्रियाव ओरैनो मा मा ना फिसिनाय जायो?
ओरैनो जायखौ जोङो साइना फिथिग्रि होनोना करिया रौ, मिरगा ओहोम कमल कात।
औ
ओमफ्रायहाय बिदि आरो ओम सिंगि सिंगिना दं जानियाव। सिंगिना बेखौबो फिसियो बेनिफ्रायहाय बिदिनो ओम ग्रास
औ
ओमफ्रायहाय बाथास।
औ।
बेफोरखौ फियो आरो आरो भुखा बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो आरो बेफोरखौ जानो थाखाय आदार होनाय जायो दाना जायखौहाय जों हाथाइनिफ्राय बायनानै मोनोना बेखौहाय होनाय जायो आरो बेखौबो ओमफ्रायहाय ओमफ्रायहाय जोङो बे जोङो न'खरावहाय जायखौ बर'फोरा सेरेब मावो ना सेर मावनानै बिदिनिफाय अफ्रि मोनो बे अफ्रिखौबो जों हाखराव एबा फुख्रियाव होनाय जायो आरो बिदिनो । आदारखौहाय बेनिफ्रायनो जों जेब्ला नाया दे देरो नाया देरनानै ओइ जेब्ला गेदेर जायो बेखौहाय जोङो बेफारिफोरनो फानो आरो फाननानै बेवहायनो रां आरजियो बे रांखौनो जों बे रांजों मोननाय बे नाखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो जोङो बिदि बायदिसिना जे-जेब्ला न'खरफोराव एसे प्रब्लेम जायोना फैसानि बेवहायनो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो फैसाखौहाय । जेब्ला माबाफोर गावनांगौ गौ जानाय जिराद बेफोरखौहाय बायना लानो हायो आरो बेजों । बिदिनोसै नोंथा नोंथांनि न'खरावलाय फख ख्रि दंना गैया?
दङ नोंथां जोंहानि न'खराव। फुख्रिया गंनैयानो दङ । गंसेया इसे गिदिर ओ आरो गंसे गिदेरसिन आरो बेनिख्रुइ
औ।
औ बे न'खराव बा बे जोंहानि न'खराव आरो। आ बे फुख्रियावफ्राव गोबां ना हेगारनाय जायो । ओ बांसिना बैसागोनिफ्रायनो ना हगारनो हायो नङा नङा होनबा जिहेथु
उम।
औ उदैफोरा जायो नालाय ।
औ
अखा हानायजों बे समावनो हेगार नाय जायो आरो बांसिनानो । जोंहानि न'खरावबो आरो जोंहानि फुख्रियावबो बेबादिनो गोबां ना जेरै सिंगिनाखौबो हगारनाय जायो नोंथां बुंनाय मानि बेनि अनगायैबो नाबो हगारनाय जायो आरो जा आ रासखाप होन्नानै औ । कुरियाबो गवा जापानिस बेबारदिनो आरो कमल काट होननानै बुङो जाय औ बेनि साइना, फिथिख्रि सिंग्रा ना दोङो आरो जोंहानि न'खरावबो ।
औ आरो औ आरो नोंथाङा मा मा नाखौ जानानै ओैरैनो मोजांमोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नाखौथ' आङो बांसिन बे मिरगा ना आ बेनिफ्राय रौ नाखौनो बांसिनै जानानै मोजां मोनो आरो ।
माजों जायो नोंथाङा ओरैनो? बेखौ?
ओ आङो बांसिनानो आलुजों जायो । बेनि बेनिफ्राय आरो मैथाजों संनानै आं बांसिनै मोजां मोनो बेनि अनगायैबो आं फान्थाव बिलाथि होननानै बुङो जायखौ आ बेजों नै मोजां मोनो आरो
औ।
बेनि अनगायैबोथ' नाखौ जोङो गोबां रोखोमैबो संनानै जानो हायो नङा होनबा जेरै- बेसरजोंबो बे बेसर गुफुर होननानै बुङो बेखौ जों आलुजों संनानै जायोब्लाथाय ओ बांसिनै गोथाव आरो नाजों सं संनानै जायोब्ला बेनि अनगायैबोथ' जों नाखौ गोबां फ्राय एवनानैबो जानो हायो। आरो बिनि अनगायैबोथ' ओ ना फिसा फिसा जिहेतु दङा बे फोरखौबो जों नाफाम बानायनानै जानो हायो। नङा होमबा?
नंगौ नोंथां ओ फोराननानै जेब्लाना फोराननानै बेखौहाय जेब्ला नाया गोरान जायो बेखौहाय नाफाम देनानै जानाय नुनो मोनो आरो जेब्ला माहानै माथाम जायो बेखौहाय अब्लानिया मोजां हासुङावहाय माबाना दोननानै। बार हाबैजासे अब्लनिया जेब्ला बेखौ जानाय जायो आरो एसे जाहांबाथाय माहासे बेफोरबायदि दोननानै
औ जोंनिया औ जोंनिया
ओ नख'रनि नानि बामा नानि अनगायै आङो बे सालानि नाखौसो बांसिन जानो जानो मोजां मोनो नोंथां आङो।
औ नंगौ।
औ मंगस ना जेरै पंगस नाखौ बांसिन। जेरै नोंथाङा बुंदोंमोना नोंसोरनि नोंथांमोननि जा माने बेवहाय बेखौ फान्थाव बिलाथि ना मा बुङो बिदि जाना मार मोजां मोनो आरो आङो। बेखौहाय पंकस नाखौहाय।
औ। आ बेनि अनगायैबोथ। जोंहानि नख'राव बेफोर ना फोरनि अनगायैबो गोबां ओ मावा नाबो दङ। फिथिग्रि नाबो दङ आरो खांख्राइफोराबोथ दङआनो बेफोरखौथ हगारनाय जाया।
नाथाय आथिखालाव बिदिखौ थुरि नाफोरखौ नुनो मोनबांलिया।
औ ओ बेफोर नाफोरनि अनगायैबोथ जोंहा बरफोरा नाफाम ना बानाय नो हायो नङा होमबा सान्दुंआव फोराननानै जोङो ओ बेखौ मोजाङै फोराननानै थास' बुगा होनानै ओ जों थास बुगाफोरखौ मोजाङै लेमनानै बिगुरफोरनि जि गोसोम गोसोम बेखौ गारो ओ खायसेया खायसेया गारा लागानबो होयो आरो आ बेखौ मोजांङै नानै बेनि उनाव बे जोंआ थिं बियो होननानै बुङो ना जों। औ मङा बे दैहुआव खायसेया मोजाङैनो जाहाथे जेबो एम्फौ बानो हायाजसे मोजाङैनो दोनो आरो खाथेनानै प्लास्टिकफोरजों।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
ओ बेयाव जाहाथे थाम्फैफोरा बानानै जेबो बेखौ गाज्रि खालामा बिदै दैनो हाया ओ बेबादि खालामनानै बेनि उनाव बे नाफोर खौ दोनथुमनानै जायो आरो बेनि अनगायैबोथ जोंङो नाफोरखौ गोरान खालामनानै सान्दुङाव फोराननानै जोङो थास' बिथ'राइफोरजों जायो। बा बेनि अनगायैबो आरो औ बेनि अन आरो फालौ बा बानलु बाथोन होनानैबो बानलु हायबो जोङो सामब्राम गु फुर होनानैबो जोङो एवनानै ओ बाथोन देनानै जायो। आरो
नंगौ नोंथां।
नाखौथ' जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो नङा होनबा। सावनानै जानो हायो।
औ सेंनाफोर जायोना जोङो जेब्ला उम फुख्रिनिफ्राय सेंना आरि मोनोना। बेखौहाय जोङो जेब्ला फुङाव ओ फुङाव औ फुङावहाय जेब्ला जोङो बेखौ सावना जायो। अल्बानिया जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ना ओंखाम सोमनानै जाब्ला जेरै गरम बोथोरावहाय बाथोन मोनजाब्ला गोथाव मोनो आरो।
औ। ओ बेनि अनगायैबोथ' जोङो बे नाफोर खौ गोबां फाननानै रां आरजिनो हायो न नङा होनबा
दां।
औ ना रां आं बे नाफोरखौ फाननानैनो जोङो न'खरनि जि रांखान्थियारि जेंना बेफोर जि रां खान्थियारि आंखाल बेफोरखौ जों ओ सुस्रांनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांनि न'खराव बे नाफोरखौ जोथोन लानो थाखाय ओरैनो मा माबाफोर दाना होयो नामा?
बे हाथाइनिफ्राय मोननाय बेखौनो बायनानै लाबोनानै दाना होनाय जायो। ओम मुरैफोरखौबो माब्लाबा बिदि होनाय जायो आरो सारनानै बिदिथ' जेबो होनाय जाया नोंथां।
औ जोंहानि नख न'खरावबो बेबादिनो आरोना फोरखौ देरनो थाखाय जि ओ दाना मोनो नालाय बायनानै गलायाव बेखौनो होयो। आरो ओ बेनि अनगायै ओ नखराव अफ्रिबो होनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जा बेस बै बिगा होननानै बुङो जायखौ बेसर फेरायखांनायनि बेसरनि बिगाम बेखौ हो जाहाथे नाया थाबैनो देरो। बेनि अनगायैबो नाया जाहाथे जेबो आरो बै नाया देरनायाव जाहाथे जेबो बा दैफोरा गाज्रि जाया बेनि थाखाय सुनैबो होनाय जायो आर गेजर-गेजेर जाहाथे दैया बा दैनि मोनामनायाव बे नाफोरा थैयो
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो बे ग्रास काट बादि नाफोराथ' ओ गोबां गांसो जानानैसो देरनाय बाददि जायो न
औ नंगौ नोंथां खुनि खारैना खुनि खारै होनना बुङो जायखौहाय बेखौ जानासो थायो आरो बेयो बेखौ होबोलाथाय बिसोर नायाबो देरो बिदि
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि जों बे जि सावरायनाय बेखौ बेयावनो लाखिनो हासिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां। गोजोन ओं दे नोंथांनिसिमबो।